खोनाबाय दा नोंथां? हेलौ औ जोंहा दिनै मोनसे टफिकनि सायाव रायलायनोसै। सोलोंथाइनि बारै उम जोंनि बर'फोरनि सोलोंथाइ
औ औ
उम सोलोंथाइ बुङोब्लाथ' औ जागोन नोंथां।
औ औ दे।
ओं सोलोंथाइ सोलोंथाइ बुङोब्लाथ' बे ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फ्रा ओ
बै समाव बारा सोलोंथाइ लाया लाबोनाय नङामोन दासो इस से बिराद जौगाबोबाय सोलोंथाइ लायै लायैनो जेनेबा ओ जोंनि बर' मिडियामा बो दावगागासिनो दङ। जोंनि बर'वाबो बर'नि सोलोंथाइयाबो बर' रावाबो दाइनथि सिदिलाव हाबबाय।
औ औ
बिनि थाखायनो बिराद मुंदांखा जाबाय जोंनि
औ
रावजों लोगोसे जोंनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय जोंनि बर'नि ओ मिडियाम बर' मिडियाम बर'नि बर' मिडियामाव बिराद सुबुंफ्रा ओ हाबो आरोना।
औ औ
दा नानै मास्टार डिग्रि पि एइसडि खालामो खालामबोबाय।
औ औ
सोलोंथायाव आरोना
औ औ नोंथां
दा नोंथाङा ओ सोलोंथाइनि बारै मा बुंनो सानो?
बेनो नोंथां माने ओ जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलोंथाइखौ लाबोदों लाबोनाया आदै बिजाब बिजाबफोरखौ जोंहा बांद्राय मोननो थाङामोन नङा होमबा। दा माने बर' रावजों बिजाब बांद्राय मोननो थाङामोन दा नोङो ओ दा नोङो गोबां गोबां थाखोनि माने गोजौ थाखोसिम माने गोजौ सोलोंसालिसिम दा आजिखालि जोंहा बर' रावजोंनो सोलोंथाइ लानो हाबाय आरो। दा बाहाय जोंहा गोद हाय माने फरायसालिफोराबो बिराद खममोन नङा होमबा। दा जोंनि आबै आबौमोना जोंहा जोंहा खुगाजों- खुगानो सोलोंथाइ लाबो लायोमोन नङा होमबा। बांद्राय फरायसालिफोराव थांनो मोनामोन। दा फरायसालिफोरावबो नोङो ओ फोरोंगिरिफोर गैया जायोमोन गोदोहाय नङा होमबा। दा बेफोर जेंनाया दंमोन आरो बहुतनो। सोलोंथाइ लानाय होनाव, दा आजिखालिबोले बहुद सोलायबाय। ओ गोदोनिफ्राय गोदोनिफ्राय दाजों रुजुजाला। दानि जुगाव बुंङो बहुत बहुत थाखोनि बहुत ओ जायगायावहाय माने सोलोंथाइ लानो हायो। दा जोंहा बर'आ जोंहा देब'नागिरि जों लिरो नङा होमबा। दा बर' रावखौ जों देब'नागिरिजों लिरो ओमफ्राय बेजों बे देब'नागिरि माबायानो जोंना दा नोंथाङा बुंबाय दा जोंहा कनस्टिटिउसनावबो ओ फैजाबाय नङा होमबा? औ ओइद सिदुलाव। ओमफ्राय दा जोंहा बहुद दावगाबोगासिनो दं बर' रावा नङा होमबा। दा जोंहा गोबां गोबां साख्रि-बाख्रि ओंखारोबाबो जोंहा ओ साख्रि बाक्रि साख्रिनि जायनाखि ओ बादायलायनाय जायो नङा होनबा इन्टारभिउफोर जायो बेफोरावबो जोंहा बर'नि बर'नि लिरनो मोनबाय नङा होमबा।
औ नोंथां।
औ आरो जोंहा गोजौ गोजौ सोलोंसालि जेनेबा इउनिभारसिटि नङा होमबा ओ गुदि गोजौ फरायसालि गुदि गुदि फरायसालिनिफ्राय माने गोजौ फरायसालिसिम जोंना बर' रावजों सोलोंजोबनो मोनबाय।
दा बे मोनसे मोजां ओ खौरां आरो जोंहा बर' बिजोंजों फरायनानै गोबां ओ आइ एस, आइ पि एस फोरबो जाबाय नङा होमबा। गोजौ-गोजौ थाखोनि गोजौ-गोजौ रेंकनि अफिसारफोरबो जानो हाबाय। बर' रावजों फरायनानै नङा होमबा दा जोंहा बिदिनो ओ बहुद दङ बहुद ओ बहुद दिडपार्टमेन्टावहाय ओ जोंहा बर' बिजों‌जों फरायनानै साख्रि मावगासिनो दङ। दा बिथांमोनहाबो एखमबा-एखमबा जोंना आथिङाव गसंथानो हानाय जाबाय नङा होमबा। औ। दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला बावैसो जोंहा बहुद बर' बिजोंनि माबायावबो फोरोंगिरिफोर थिसननाय जादों। नङा होमबा दा बेबो मोजां खौरां आरो जोंनि थाखाय। माने ओ फोरोंगिरिफोरखौथ' नांखागौ नङा होमबा आरो आरो सोलोंथाइ होनोबाथ' जोंहा थैस'-थांस जोबजासिम सोलोंनांगौ नङा होमबा सोलोंथाइया मालाबाबो माने जिउआव जोबनो थाङा।
औ नोंथां आरो बे नै दाख्लैसो बावैसो जोंनि बर' रावाबो सि थेट‌आव थिसनजाबाय नोंथां। बेखौ बिराद मोजां मोन
औ औ नोंथां। औ
औ आरो बे जोंनि सोलोंथाइखौ ओ जोंनि बर' रावखौ जौगाहोनो थाखाय सोलोंथाइया अनेक रोखोमै जोंनि गोरों गोराफ्रा ओ दैदेनबोगासिनो दं आरोना। माखासे माने सोरबाफोर सरखारि सरखारि सरखारि स्कुलफोरावबो ओ बिराद मोजांनिफ्राय मोजां जाबोगासिनो दङ। मोजां मोजां कुवालिटि गोनां मोजां मोजां गोरों गोरा ओ फोरोंगिरिफोर मोन मोनबोगासिनो दङ दा बेजों लोगोसे प्राइभेट सेक्टरावबो अ बिराद मोजां फोरों ओ फराय फोरोंनानै दाव दावगाहोबोगा दङ आर ना।
औ औ नोंथां औ
बिथिङा एसे गोजौनिफ्राय गोजौआव दावखोलांगासिनो दङ।
औ। नोंथाङाथ' खोनाबाय जानो हागौ इउ एन ब्रह्म स्कुल कलेस नङा होनबा। औ औ औ बिथांमोना बहुद माने ओ हेफाजाब होबोगासिनो दं माने बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनो नङा होमबा।
औ
जे बे बर' रावजों माने गासिबावबो ओ मारै मारै साखा फारा जानांगौ नङा होमबा ओ थांना थानायनि थाखाय मारै साखाफारा जानांगौ बेफोरखौ माने बिथांमोना फोरोंबोगासिनो दङ। नोंथां नोंथाङाबो नुबाय
ओम
औ
दा बे बर' बर' रावखौ जौगाहोनो थाखायबो माने दा बे गरम बोथोर समाव ओरैबदि गथ'फोरखौ माने ओरैनो थाहोनो बा बायो बानायजों लोगोसे ओ माने कचिं सेन कचिं क्लास होयो आरोना। बेयो बिराद कुवालिटि माने माने गोरों गोरों माने माने टेलेन्ट ओंखारो आरोना बे स्टुदेन्टफ्रा। दा बेखौ मा मास मोनसे माने से दान फोरों फोरोंथायाइ होयो माने आलदा आलदा मानि स्कुल कलेजफोराव आरोना दा जोंनि सोलोंथाइ लायो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बि टि सि आव माने बे बाक्सायावनो नाम्बार ववानमोन नामा नोंथां दाख्लै खोनादोंमोन आं औ रिजाल्ट मोननायाव बे बर' मिडियाम खौनो होनजायो जोंना ओम आरो दाख्ललि मानि मेट्रिकआव आरोना
मेट्रिक परिखायाव मानि ए जौसेयाव जौसे नाम्बार मोननाय बर' स्टुडेन्टफोरखौ बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफोरखौ नुदों आरोना बर' साबजेक्टआव बिराद ओ
माने औ माने आसते आसते माने ओ सोलोंथायाव माने आवगायबोगासिनो दं नङा होमबा अ दा बेनो माने सोलोंथाइखौ जों खम बानायनो नाङा दा सोरबा सोरबा माने ओ सोलोंथाइ लानो हायैफोरबो दङ नङा होमबा बेफोरखौ गोबां गोबां रोखोमनि जायनाखि मा ओ समाजाव मावग्राफोर दङ बिथांमोना लानानै फैयो नङा होमबा। बिथांमोना हेफाजाब होयो। फरायनायाव रां रुफा रांखावरि गैयिफोरनो नङा होमबा? दा बे बेफोरबायदि ओ जोंनि माबायाव सोलोंथाइखौ माने लाहोनांगौ आरो‌। माने सोरबा सोरबा गोरिब गुन्द्राफोरबो थायो नङा होमबा? दा बिथांमोना सोलोंथाइ लानो आजिखालि ओ एडमिसन लानो हाया जायो। नङा ओमबा औ बे बेफोरखौ एसे ओ नायनांगौ जायो आरो।
औ औ
नङा होमबा बहुत बहुत जायगायाव गोबां रोखोमनि माने लामाजों ओ नाय दा बेफोरबायदि थायोबा मोजां जायो जोंहा।
औ जोंनि समाजाव बेफोरबादिखौ। ओ माने लाखिनो थाखाय रायजो राजाफ्रानो। माने बिराद साबधान लाखिबोगासिनो दं आरोना।
औ औ औ
गिदिर नि गिदिर उन्दैनि उन्दै माने।
औ औ
गाज्रि लामायाव जाहाथे थाङा आरोना जोंनि लाइमोनफोरा। सोलोंथाइ गैयाबाथ' जेबो जाखाया नोंथां मिथिखायो।
सो सोलोंथाइ थायोबासो नोङो गो ग्गो समाज जायो नालाय औ सोलोंथाइ गैयाबा नोङो बुहुद माने ओ साननाय हनायफोरा गुबुन गुबुन जालाङो नङा होमबा?
औ
दा सोलोंथाइ लाबासो मा खालामबा मा मा जायो नङा होमबा बेफोरखौ बेफोरखौ ओ सोलों सोलोंनो हायो गाज्रि मोजां बबे मोजां अबे गाज्रि बेफोरखौ सोलोंना लानो हायो।
ओं औ आजिखालि नोङो सोलोंथाइ गैयाबाथाय दुनियानिखौ खाना होननानै साननानै लानांगौ जायो।
औ औ
नोङो सरखारि हस्पिटालफ्राव थाङोब्ला नोङो बहाबाफोर - माबाबो नायबा मुलि मुलि सिनायनो थाखाय नोङो नोङो ओ नांगोन नोङो सोलोंथाइ गैयाबा मारै नों मारै मोनथिगोन नोङो मुलिफोरखौ नायनानै डक नामफोरखौ नायनानै जायगाफोरनि नामखौ। मोनथिनाय नङाना बिनि थाखायनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ नोंथां।
नांथारगौ नांथारगौ। दा होमबा नोंथां जोंहा समायाबो गैला नङा होमबा? ओ गुबुन आयदानि सायाव ओ गुबुन टाइम लानानै रायलायसै नङा होमबा गुमाय समाय लानानै
जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय बिराद मोजां मोनदों आं।
औ दे होमबा नोंथां दे।
दे